हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथांआ?
बुंलाय।
औ औ ओ नोंथाङा दायो फ्रिना?
औ फ्रि दे।
अ अ औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो ओ सानदोंमोन सावरायनो हागोना नोंथांजों? औ औ। औ औ जोंना टपिकआ जादों ओ गोदोनिफ्राय दासिमहालागै माने गाननाय जोमनायनि बेलायाव माबायदि सोलायबोखो बेनि ओ गेजेरावहाय फंनैसो ओ फोरमायनानै होनो हागोनना नोंथाङा?
औ हागोन दे हागोन।
औ।
जों औ दे जोंनियाथ' मा होनो गोदोनिफ्राय नै दानि गाननाय जोमनायनि सायाव बुंनो थाङोबा माने जोंनिया गोदो समावहाय माने आजै आजौ समनिफ्रायनो माने जोंनिया बर'आव मा होनो बर'नि दख'ना बा गामसा बेफोर खौनो गानोमोन आरो गोदोनि समाव आरो जेनेबा जोंनि बर' फ्रा बर' सुबुंफ्रा मानि गाव गावनो दानानै लुनानै गानोमोन। आरो बेनि समानो सिगां समनो आरो गोदोनि समाव आरो जेरैबा जों जि जोम दानानै गानो जोंनि सम समनि सिगाङावहाय माने मा होनो दंफांनि बिलाइ बा दंफां बिगुर बेफोरखौ गानोमोन आरो गोदोनि समावहाय माने जि समावहाय जि दानो रोङामोन मा होनो गाव गावनो गामसा गस्ला दानानै गाननो रोङामोन ना गोदोनि समावहाय बे समावहाय माने दंफां लाइफां बिफां मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइफोरखौहाय गानोमोन आरो बिनि उननिफ्राय मा होनो
दानानै गानोमोन आरो । जेनेबा जों दख'ना दख'ना दानो थाख जों माने खुन्दुंखौ माने खुुंन्दुं खौबो गाव गावनो दिहुननानै दायोमोन आरो खुन्दुं खौबो जों एम्फौथ' लाखायोमोन नालाय गोदोनि समावहाय जोंनि बर' हा बर' सुबुंफोरा माने एम्फौ फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं दिहुननानै माने दखना होनो थुननानै मा होनो सानानै माने दख'ना सो-सोंनानैहाय माने दानानै गानोमोन आरो आरो गामसाफोरखौबो जोंनि मा होनो आइजोफ्रानो दानानैहाय ओ मा होनो? हौवाफोरनोहाय गानहोयोमोन आरो गामसाखौबो आरो दख'नाफोराव गोबां रोखोमनि आगर एरनानै गानोमोन आरो फास्राफोरावहाय गोबां रोखो नि आगर जेनेबा फारौ मेगन भारौ मैगन मा होनो? बैग्रि बिबार, खामरेंगा आगर बायदि बायदि आगर एरखांनानै गानोमोन आरो गोदोनि समावहाय नै दिनैनि समाव जों आरो सोलायनायखौ नुनो मोनदों माने दिनैनि समाव माने दख'नानि अनगायैबो माने गुबुन द्रेस माने गस्ला बा लंपेन्ट बेफोरखौहाय गाननायखौ नुनो मोनदों आरो नै दानि समावहाय आरो जों गोदान मुगाजों खार खारफानानै माने मेसिनाव दानाय बा मा होनो बिदिनो गुबुन हारि गुबुनफोरा दानाय बेफोरखौहाय जों गाननाय नुनो मोनदों जेरै जों मेसिनाव दानायानो जा मा होनो सिनाव दानाय मा होनगोन आगर गो-गोबां रोख रोखोमनि गोदान गोदान आगर आखाइजों एरनाय मेसिनावनो दानाय माने सान सानसेयावनो सानसेयावनो दिहुननाय बेफोर दानानै मा होनो बायनानै नुनो मोनदों आरो जों गोदोनि समावथ' जोंनि माने गाव मा होनो? न'खर न'खर गोबां इफोरबायदि जि दानानै गाननाय माने न'खरावनो इसानसालि बा थाथसालिफोरखौ नुयोमोन आरो जोंङो गोदोनि समावहाय आरो दिनैनि समाव जों माने जि दानानै गाननायखौ खम बिबांनि नुनो मोनदों आरो माने दानानै गानोब्लाबो माने बायना गुबुना दानायखौ माने बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनदों आरो । गोदनि गोदोनि समावहाय जों जेनेबा बायनाय बिदि मिसिनाव दानाय बेफोरबायदि खौ मोनामोन आरो गोदोनि समावहाय दानियाथ' आरो सब मेसिनावनो दानायखौनो गानजोबनायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो । ओ मा होनो मेख्लायानो जा जा जेनेबा अग्रं होनोना मेख्लायानो जा जेनेबा दख'नायानो जा फास्रायानो जा सब सिम माने मेसिनाव दानाय बेफोर बेखौसो जों दानि नै दिनैनि गोदान मुगायाव माने मेसिनाव दानायखौसो बांसिन बाहायनायबा गान्नायफोरखौ नुनो मोनसै सै‌ आरो गोदोनि मा होनोआखायजों दा नाय आखाइजों आगर एरनाय बेफोरखौहाय दानो गाननायखौ खम नुसै सै आरो माने गोदोनि गोदोनि बायदि जेरै दायोमोन बेफोरबायदि माने नै दिनैनि समावबो दायो होम्बाबो बुहुत खम आरो दिनैनि समावहाय माने मा होनो आखायजों दानायनि ओ बेसेना बांसिन होननानै माने मेसिनाव दानायनि बे बेसेन बेसेना एसे खम जायो नालाय ओंखायनो माने बांसिन मानसिफ्रानो दानिया माने मेसिनाव दानाय बा बाजाराव बाजार बा गलायाव मोननाय जि जोमफोरखौ गोबां बांसिन गाननायखौ नुनो मोनसै आरो नै दिनैनि दिनावहाय नङा होम्बा नोंथां औ । औ नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायावहाय । उम
बर'फोरनियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ माने ओ गावनो बानायनानै ओ दानानै आखाइजों दानानै ओ गानखायोमोन ओ गोदो गोदायनि बर' आइजोफोरा गोबां ओ दानाय लुनायफोरावहाय गोबां रोंखा राखा आखा फाखामोन बिसोरो ओ गावनो गावसोरनि एबा गावसोरनि ओ फिसाय एबा हौवाफोरनि थाखाय ओ गामसा आरो गावसोरनि गावसोरनि थाखायबो उम दख'ना आर'नाइ ओ बिहु फालि बायदिफोरखौ दानानै गोदोनिफ्रायनो गानखायोमोन आरो ओ दाबो गानबोगासिनो दङ' बर'नि बेफोरबायदिया मोनसे मोनसे ओ गोख्रों हारिमु ओ हारिमु होननानै जोङो बुंनो हायो । ओ दानि एबा गोदोनि ओ सोलायनायाव गान्नाय जोमनायाव सोलायनाया गोबां ओ फैबाय ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनि मुगाफोरावहाय ओ जेरैबायदि ओ मोसानाय मुसुरनाय बायदि ओ बेला जेरै बैसागु बैसागु बिदाय फोरबो बायदि फोरावहाय ओ जोङो गासैबो ओ गासैबो उम बर' हिनजाव हौवा ओ गासैबो गामसा दख'ना बायदि बायदि गाननानै जोङो रंजानायफोरखौ रोखा रोखायै नुयोमोन नाथाय ओ दानि बेलाफोरावहाय ओ बेफोरबायदिखौ जोङो ओ नुनाया जोबोद खमसै ओ बैसागु मेला बायदि बायदि बैसागु फोरबो बायदिफोरावहाय जोङो ओ दानि बेलायावहाय जोङो ओ सेंग्रा सिख्ला लाइमोन ओ फोरफोरखौहाय जोङो ओ दख'ना गामसा गानालासिनो जोङो लंपेन्ट बायदि बायदि हाफ पेन्ट ओ गाननायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो ओ गोदोनिफ्राय आरो दानिफ्राय ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव गोबां ओ सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों जेरै होननानै बुङोब्ला दानि मुगाफोरावहाय जेरै ओ लाइमोनफोराबो जेरै ओ हाफ पेन्ट गाननानै बेरायो लंपेन्ट फेन गाननानै बेरायो ओ आरो गस्ला गाननानै बेरायो बेफोरबायदि खौ जोङो ओ दानि ओ दानि गोदान मुगाफोरावहाय जोङो नुनो मोनबोदों ओ जेरैबायदि ओ बेफोरबायदि ओ गाननायखौ नुनानै जोङो ओ जोंनि हारिमुफोरखौ जोङो ओ गोलै गोग्लैसोनाय सोबोनाय बायदि जोङो ओ नुहुरो आरो गोदोनि ओ बेफोरबायदि ओ गाननाय जोमनाय जेरै ओ दख'ना गामसा बायदिफोराहाय ओ हारिनि थाखाय जोबोद मोजांमोन आरो दानि बेलायावहाय गुबुन हारिफोरा बेफोरबायदि ओ लंपेन्ट ओ हाफ पेन्ट बायदि गाननायफोरखौ ओ गुबुन हारियासो ओ जौगाहैदों जोंनि बेफोरबायदि गोदोनि गामसा आर'नाइ दख'ना बायदिफोराहाय गोग्लैसोनानै थालांनायखौ जोङो ओ नुनो मोनदों। ओ बेफोरबायदिखौ गोग्लैसोनायखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो गावसोरनो गावसोरनो गाव गावनो ओ न'खर न'खर ओ ओ इसानसालियावहाय ओ मोनफा मोनफा इसानसालि बानायनानै जोङो ओ दख'ना, गामसा, आर'नाइ बायदि बायदि बिहु फालि बायदि रोखोमनि ओ फोरबोखौ जोङो ओ दानानै आ गाव गावनो गाननो नाजानांगोन। जायनि बेल थाय जोङो ओ बेफोराव ओ समायसार होनो थाखाय जोङो गोबां आगरफोर ओ एरखांनो हायो। ओ जेरै आगर होननानै बुङोब्ला जोङो ओ दाउथु मेगन ओ फारौ मेगन आरो ओ दावरायाइ गां आरो ओ हाजो आग'र ओ जोमै आग'र दिंखिया बिबार थाइगिर बिबार खामब्रेंगा आग'र बायदि बायदि फोर खौ जोङो ओ बर'नि ओ रोखा रोखा आगर एबा आ जोबोद समायना आगर होननानै जोङो मिथिनो हायो। बेनि बेलायावबो ओ दानि ओ मुगाफोरावहाय जोङो आरो नुनो मोनावदोंदि ओ दानि बेलायाव जों नुनो मोनबावदोंदि ओ गोदोनिफ्राय ओ जोंनि सोलिबोबाय थानाय दानाय लुनाय आइजें आइलाफ्रा जोंना आ गोमाबोनायखौ जोङो रोखायै नुनो मोनबोदों ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोंनि दानाय आइजें आइलाफोरा जाबाय ओ थार्द, गान्दै, माग खु, गराइ, आ गनसि, गरखा बायदिफ्रा आ लासै लासैनो गोमाबोजोबनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों ओ बेनि आ बेफोरबायदि गोमानायनि जाहोनानो जादों आ बेलेग हादोरनिफ्राय बेलेग जायगानिफ्राय ओंखारनानै ओ फैनाय ओ जेरैबायदि मेसिनजों जि दानाय मेसिनजों ओ गस्ला बानायनाय मेसिनजों आगर एरनाय बायदिनि थाखायनो बेफोरबायदि ओ दानाय लुनाय दा-दाग्रा लुग्रा आइजें आयलाफोरा लासै लासैनो गोमाबोनायखौ जोङो रोखा रोखायै नुुहुरो बेनि बेलायावबो जोङो ओ बेफोरखौ जोङो ओ मोनसे ओ रांखान्थिनि आ रांखान्थि आरजिनायावबो जोङो गोबां आ हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ बेरा फारसेथिं औ बेरा फारसेथिं जोंनि ओ गोदोनिफ्राय आ सोलिबोबाय थानाय आ दाग्रा लुग्रा आइजें आयलाफ्राबो गोमाबोनायखौ ओ जोङो नुनो मोनदों। आरो लोगोसेयैनो दानि ओ दानि मुगायावहाय जोङो ओ सोलिफुबाय थानाय आ मेसिनजों दानाय आइजें आयलाफोरखौ जोङो ओ गोबां आ समायनासिनै आ नुनो मोनदों बेनि थाखायनो दानि ओ दानाय लुनाय आ दख'ना गामसा बायदि बायदि आर'नाइ गस्ला आर'नाइ गामसा बायदिफोरखौ जोङो गोबां आ सेल जानाय एबा बायनायखौ जोङो ओ नुनो मोनसै। बेनि थाखायनो ओ बेनि थाखायनो दानि मुगायाव बेफोरबायदिया आ गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों ओ लोगोसेयैनो ओ दानि बेफोरबायदिनि बेलायावहाय जोङो बर'फोरनि ओ आइजोफोरा बर'फोरनि आइजो एबा आ लाइमोनफोरा दानि बेलायावहाय जोङो गोबां ओ गुबुन गुबुन जाथिनि हारिनि ओ फास्रा बायदि बायदि आ गाले आ मेख्ला बायदि बायदिफोरखौसो जोङो दानायफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों। लोगोसेयैनो ओ बेफोर औ लोगोसेयैनो ओ गोबां ओ बेफोरनि गेजेरजों ओ बर' आइजो एबा लाइमोनफोरा रांबो खामायनो हादों लोगोसेयैनो आ जोंनियावहाय आ गोबां आ जेंनाबो जोङो नुहुरनो हादों। ओ लोगोसे रांखान्थियाव ओ औ लोगोसे रांखान थियाव जौगानो थाखाय जोङो बेफोरखौ ओ मोनसे रांखान्थिनि हेफाजाब ओ लानो थाखाय एबा जौगानो थाखाय जोङो बेफोरखौ मावनांगौ जानानै फैदों ओ जेरै गुबुन हारिनि जि ओ जोमग्रा गाले मेख्ला बायदि बायदि खौ जोङो दानानै ओ गुबुन हारियावहाय ओ जाथिनो फानोब्ला जोङो गोबां रांखावरि आरजिनो हायो। लोगोसेयैनो ओ बेफोरखौ दानाय जों लोगोसे जोंनि ओ आर'नाइ गामसा बायदि बायदि दख'ना ओ बिहु फालि बायदिफोरखौबो जोङो दाफानानै ओ गावनि हारिमुखौ आ जोङो लाखिनो हायो।
औ
औ नोंथांजों ओ जाबाय नोंथां औ औ नोंथां। ओ बेखिनिखौ ओ रायलायनो मोननानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय
औ औ नोंथां जोबोद गोजोननाय मोनथारबाय दे होम्बा।